नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामदों नोंथाङा?
आं ओरैनो दं नोंथां।
अ।
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो दङ ओरैनो।
अ।
जुद फ्रि दं अब्ला नोंथाङा आंजों दसे सम बेखारनि जेंनानि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो जागायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां।
जाय मानसिया गोबां आरो गोबाव समनिफ्रायनो नाजासेयावबो मावनो थाखाय खामानिफोर गैया बेबायदि मानसिखौनो बेखार होननानै बुङो नोंथाङा मिथिखायोना
ओ औ मिथिगौ नोंथां।
गोदोनि दिनाव मानसिया हाल खदाल दैनानै सिलपनि हाबा मावनानै आरो फिसा फिसा फालांगि खालामनानै आबाद बायदि बायदि मावना नै जिउ खुंनो हायोमोन। नाथाय दानि जुगाव बेफोर गासैबो फेलें जाबोगासिनो दंसै मानोना आथिखालनि मुगाया ओरैबादि जौगाबोदों जे‌ एसे एनै खामायनायफोरा थोआनो।
औ नोंथां फालांगि खालामनो बानायाबो जोंनि हादोरनि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिरथार जेंना आरो मेकारनि जेंनानि मोनसे गाहाय जाहोन बेनो।
औ नोंथां जुदि जों फालांगि खालामो अब्ला गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो फालांगिया। मोजाङैनो सोलियोब्ला गावजों लोगोसे गुबुन सुबुंफोरखौबो खामानि होनानै गोबां हेफाजाब खालामनो हायो।
औ नोंथां बिदि ब्लाजों बिदिब्ला जों बेखारनि जेंनाखौबो सुस्रांनो हायो ना नोंथां।
औ नोंथां।
अब्लासो बेखारनि जेंनाया जोबस्रांलांगोन।
औ गेजेर थाखोनि मानसिफोराबो साख्रि एफा एनै मावनानै जिउ खांनाया दा थोलिया गोदाव सोराव जानो गोनां जाबोनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां।
उम
बे बेफोरनि मादाव सासे सानैयाल' मोजां साख्रि मोजां साख्रि डक्टर इन्जिनियार। अफिसार उकिल बायदि बायदि मोजां मोजां साख्रि मोननानै मोजां जिउ खुंनानै दं। ना नोंथां माखासेयाथ' फ्राय माखासेयाथ' फ्राय बेखार गोजा मानसिफोरा।
औ आथिखालाव जोंनि हादराव बेखारनि जेंनाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ।
औ नोंथां। नोंथाङा बेखौ सुस्रांनायनि राहा लामाफोरखौ खिथानो हागोन नामा? ना नोंथां औ। ओमबालाय आंनो फोरमायनानै होदो।
औ जोङो साफ्रोमबो मानसिफोरानो मोजां सोलोंथाइ लानानै माखासे गाव सानखांनानै खामानि दिहुनन्नानै लानो हानाय बायदि मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानांगौ आरो जोङो न' फोरावबो माखासे जे मुलाम्फा मोननो हानाय बेसेन गोसा बिफांफोरखौ गायनानै दोननांगौ अब्ला जोङो नांगौ जायोब्ला बेफोरखौ। गावनो बाहायनो हायो आरो दंफांनिफ्राय माखासे मुवा बेसादफोर दिहुनन्नानै जोङो अब्ला बे खारनि जेंनाया एसे खमायगोन आरो ।
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों । आथिखालाव जों सरखारि साख्रिफोरखौ नागिराबालानो मोननो थाङा । बेनिखायनो जों मोजां स्किलफोरखौ सोलोंनानै लानाया गोनांथार । गावनि आथिङाव गावनो गसंनांगौ दानि जुगाव नङाबा जोङो गावनि बोथिसे ओंखामखौनो मोनजानो थान जागोन ।
औ नोंथां ।
गावखौनो जोङो गावखौनो जोङो गोख्रों खालामनांगौ सम जानानै फैबाय दानि जुगाव ।।
औ जोङो मोजां मोजां स्किलफोरखौ सोलोंनानै लानांगौ । मानो होननानै बुङोब्ला जों आथिखालाव नुनो मोनबोगासिनो दङदि गोबां लेखा गोरों गोरों मानसिफोर दंब्लाबो स्किल रोङैनि जाउनाव बिसोरो बेखार जानानै थानो गोनां जादों ।
औ नोंथां । नङाबोला जोङो बेफोरखौ सोलोंनानै लायाब्ला जोङो गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन ।
औ नोंथां जोङो बिनिखायनो गासैखौबो सोलोंनानै लाखानांगौ ।
औ नोंथां आथिखालावथ' साख्रिनि अनगायै फालांगि मावनायावसो आबाद मावनाय बायदि बायदि रोखोमनि दंफां गायनाय दाम गोसा दाम गोसा दंफां गायनायफोरावसो बा-बांसिन रां खामायनो हायो ।
औ नोंथां जोङो आबादखौबो गोदोनि बायदि मावबाय थायोब्ला जानाय नङा जोङो बिगियाननि मददजों गोबां रोखोमनि हासार मुलि बेफोरखौ बाहायनानै जोङो मोजां गायनांगोन अब्लासो जोङो मुलाम्फा मोननो हागोन ।
औ नोंथां
बिदिब्ला जोङो गावनो गावनि आथिङाव गसंनो हागोन आरो नोंथां ।
ओ नोंथां
गोदोनि बदि आदबजों मावबाय थायोब्लाथ' जोङो जेबो मोननोनो हाया ।
औ नोंथां
औ
दानि जुगाव सांग्रां जानाया जों जोंनि आखायावनो दंसै ।
उम
जोङो नाजायोब्लासो बेखारनि जेंनाखौहाय सुस्रांनो हागोन नङाबोला बियो बेबायदिनो थाबाय थागोन ।
औ जोङो गासैबो खौसे जानानै बेखारनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजानांगोन ।
औ नङाबोला नोङो गाव नङाबोला नों गावल' मिथिनानै थायोबोला जानाय नङा नोङो गुबुनफोरनोबो हेफाजाब होनांगोन बेफोर-बिसोरखौबो फोरोंनांगोन अब्लासो जागोन
औ नोंथां उम जोंनि हादराव दाबो ओरै बेबायदि माखासे जायगाफोर दं जेराव मानसिफोरा जेबो खामानिखौनो मावनो रोङा माखासेया मिथिंगानि सायावसो सोनारनानै जिउ खुंबो गासि नो दं। सोरबाबा दैयाव ना हमनानै
औ नोंथां।
ओं सोरबाबा दैयाव ना हमनानैसो जिउ खुंबोगासिनो दङ।
औ नोंथां।
उम बिदिखौबो जोङो लासैनो सुस्रां लांनो राहा लानांगोन। अब्लासो बेखारनि जेंनाखौ जों सु स्रांनो हागोन।
औ जोङो जाय जाय जाय-जायगायावहाय बेखारनि जेंनाया बां सिन दङ बे जाय गायावहाय गोरों मानसिफोरा थांनानै जोङो बेफोरखौहाय सुस्रांनो लामा लानांगोन नङाबोला माखासेया जौगानाय माखासेया जौगायै जानानै‌ थागोन नोंथांनिसिम आं बेखारनि जेंना साव नोंथांजों आं बेखारनि जेंना सावरायनानै गोबां मिथिफेरि बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो। आङो बेखारनि जेंनानि सोमोन दै सावरायनानै गोजोननाय मोनदों आरो मिथियै बाथ थ्राफोरखौबो मिथिनो हादों।
उनफोराव सम मोनोब्ला नोंथाङा आंजों बिदि सावरायनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
बिदिब्ला जोङो दिनैनि बे बेखारनि जेंनानि सोमोन्दै सुंदयै सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथनोसै नामा?
औ नोंथां। दे होमबा नोंथां।
उम बाबाया मा‌